औ नोंथां खोनादों? औ।
आं नोंथांनाव कल हरनायनि जा गुबै जाहोनानो जाहैबाय जों दोनै मोनसे आयदानिस साव सावरायनो होननानैसो हरदोंमोन।
हागोन नोंथां औ।
औ आयदायानो जाहैबाय ओ बर' हारिनि जिथुबा जों बाथोनफोर जायोना एम्फौफोर हमनानै बा गांजेमा गावरेमा बेफोर बाथोन जानाय गुमाफोर माब्रै माब्रै ओ बेफोरनि ओ जाथि बा जातफोर थायो। बायदि रोखोमनि। बेफोरनि सोमोन्दै जों एसे सावरायनिसै। बिदिबा। दे बिदिबा नों थाङा मा माखौ मोनथियो माने मा मा एम्फौ एनला हमनाय मानाय? बा जिखुनु माब्रै जानाय जायो जोङो? आरो मा मा बोथोराव मोनो बेफोर बायदिखौबो एसे फोरमायदो।
नोंगौ औ औ। दा जोङो बेबायदिनो बाथोन होनोब्ला जोङो माने जोबोद मोजां मोनग्रा बेबो बाथोनाबो मोनसे जोंनिनो जाग्रा आदार एबा जा-जाग्रा खाजा आरो। जोङो माने ओ गोबां समाव जोङो दैज्लां बोथोराव बैफोर बाथोनफोरखौ जों जानायखौ नुनो मोनो। ओ जेरै ओ जेरै जोङो दैज्लाङाव ओ मोन्नाय माखासे एम्फौफोर दङ जोंनि माखासे एम्फौफोरखौ जों दैयाव मोनो। बिनि अनगायैबो जों बोरियावबो जावनानै मोननाय बा हमनानै मोननाय बैफोर ओ जेरै ओ गुसिंग्रा मोने जोङो।
नोंगौ।
ओ गांजेमा सिंखावरि ओ लोगोसे जोङो आरो हानिफ्राय जों जावनानै मोनो खांख्राइ।
नोंगौ।
ओ बिफो फोरबायदि ओ दा दैज्लाङाव जोङो बैफोरबायदि एम्फौफोरखौ जोङो बाथोन ओ देनानै जायो। जोङो खांख्राइखौ जोङो माबोरै जायो होनोब्ला जोङो बिखौ जोङो ओ जावना लाबोनानै ओ बिखौ मोजाङै माला माने बाथोन देनोब्ला नाथाय जोङो बेखौ सावनानै देयोब्ला माने थावसिन जायो आरो नोंथां।
नोंगौ।
ओ ओमबा बेदिबायदिनो जोङो लाबोनानै सावनानै ओ बेखौ साफा खालामना बिनि ओम फलंखौ गार नानै जोङो ओ सामब्राम गुफुर बानलु बेनि उनाव जोङो गंगार दुन्दिया बेफोरबायदि होनानै देयोब्ला जोबोद गोथाव जायो आरो। बेबायदि देनानै जोङो ओ दैज्लां समाव जोङो बेबायदि बाथोन देनानै ओ दुब्लियाव खामानि दामानि मावनाय समाव बा हाल एवनाय समाव बा आलि दाननाय होनाय बै समावहा खोथिया फुनाय समाव बे माने बेबायदि बाथोन देनानै जोङो ओंखाम लांनायखौ
माने नुनो मोनो बा जोङो लांनानै जानाय जायो आरो। माने बेबायदि बाथोनफोरजों ओंथि गैयाब्लाबो जोबोद खहाबो आरो बे दुब्लि फोथाराव बा खामानि मावनाय
नंगौ नोंथां।
माने बुंनो थाङोब्ला एसे माने जाब्रे फ्लाय जाब्रेफ्लांलायो होननानै बुंनांगोन आरो। बेबायदि जायो ओमफ्राय जोङो बिनि उनाव गांगलिमाखौबो जोङो बेबायदिनो खांख्राइजोंबो गलायनानै जायो जे नङाबा बबेबा समाव जोङो गोबां मोनोब्ला गांजेमा गोजाबो जोङो बेबायदिनो
सामब्राम गुफुर बा बानलु गोसा होनानै ओमफ्राय गंगार दुन्दिया जोङो मानो बैफोरो बाथोनफोराव जोङो बांसिन गंगार दुन्दिया बाहायो आरो गंगार दुन्दिया जों माने बिराद मोजाङै गोरोबफैयो। थावसिन जायो बेबायदि जो देनानै जोङो जायो बे औ नंगौ नोंथां मदोमफ्रुनो उनाव बेनि उनाव जोङो बुसिंग्राफोरखौबो जोङो ओ दा दैज्लां बोथोराव दै लोमसाव अब्ला बे गुदुंनिफ्राय माने दै थानो हायिनि बिसोरो ओंखारनानै एसे बिफां दाालइफोर बा बिदिनो हाग्राफोर दैनि सायाव ओंखारना थानाय बै हाग्राफ्राव माने बिसोरो मा खालामो बानानै थाफैयो आरो बे बानानै थाफैनायखौ जोङो मा खालामो नायगिरनानै हमनानै लाबोनानै बेखौ बेबायदिनो जोङो बाथोन जायो एवनानै जोङो सामब्राम गोजा गुफुरखौ जोङो एवफानानै होयोब्ला बिराद मोजां ओ गोथाव जायो आरो बेबायदिनो जोङो बेफोर बाथोनफोरखौ जायो। बेफोरनि अनगायैबो जोङो माखासे नाफोरखौबो जोङो बाथोन जानायखौ नुनो मोनो। जेरै फिथिखो ना नास्राय गोरै बेफोर नायाबो माने जोबोद गोथाव जायो। जोङो बाथोन जानो थाखाय बेबायदिनो माखासेफोर दङ आरो जोङो मेसें बोथोराव मोननाय होनोब्ला जोङो।
बे बुसिनग्राखो जोङो मेसें बोथोरावबो मोननो हायो। बेखौ ओ गुबुं हानिफ्राय जावो। जों हानिफ्राय जावनानै बेबायदिनो लाबोनानै जाफैयो। औ नोंथाङाबो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा ओ मा मा रोखोमनि बिदि एम्फौफोरखौ मोननो हायोबा बासोन जायो जोङो मा आरो नोंसोरनि ओनसोलाव बा नोंसोरनि गामिफोराव बे मा मा रोखोमै जोङो बाथोनखौ देनानै जायो। उम औ औ
नोंथाङाथ' बुंजोबखाबायखौनो हमजायो आरोना जेरै गांजेमा ओ सिंखावरि बेफोरखौ बेथ' जोंनिया गुबै बाथोन होनोबाथ' जोङो गांजेमाखौ जायो नङा होमबा? गांजे माजों ओ बे जोला गां बिमाया जोबोद मोदोमफ्रु जायो नामा मोदोमो आरोना जोबोद मोजां जानो। थाव थ' बेखौ बानलुफोरजों जानाय जायो आरो जोंनि ओनसोलावबो बानलु बा सामब्राम गुफुरजों देफानानै सावनानै नङाबा एवनायखोनो बांसिन नुनो मोनो आरो गांजेमाखौ
नंगौ ना
एवनानै बाथोनजों जोबोद गोथाव मोनजायो आरोना आरो बेबायदिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो जों जेरै ओ माइ जेब्ला माइ हायो मेसें बोथोराव माइ हानायबो समावहा जों बे गुमा मेजेम थायो नङा गमा मेेजेंखौ जोबोद मोननाय जायो आरो माइ हानायावनो माइ हालांबाय था ावनो हमलां थायो आरो आरो माखासे माइ हा गिरि सुबुंफोरा जोबोद गोरों आरोना बेफोर मा गुमा हमनायावहा ओ बेथ' बिनि गाबा माइजों माइ गाब बादि ना माइनि गाबा जिबादि जायो बेबायादिनो माखासेथ' सोरबा सोरबासो नुनो मोना आरो ना बेखौ सिनाया आरो ना माइजों गाबाय सेम जायो नालाय एखे जायो ओंखायनो दा बेबायदिनो आरो बे गुमा बाथोनखौ जों बिदि हमनानै गांफोरखौ गारनानै मोजाङै जों एवो। संनानै आरो बिदिनो गथाहैबो जायो। बांसिन जों माबायावबो गार जायो आरो अनलायावबो।
औ औ नंगौ।
ओंख्रिजोंबो जों गाज्रि जाना जानाय जायो नङाबा आरो बाथोन जायो। बेबायदि आरो बेजों लोगोसे आरो मोननै ना मोनथाम रोखोमनि गुमा दं आरो
औ
बेदि आरो हाग्रायाव मोननाय गुमाबो दङ बेबायदि आरोना आरो दङ जोंहा आरो जेरै गुनजेत एम्फौआ
नंगौ।
जानांगौ बे दंफां बे जों ओ जेबो दंफां दानना दोनो ना गनद्रायफोर होनना बुङो बेयाव बियो खुरखानानै थायो आरो जेरै बे गाम्बारि बिफां नङाबा जिखुनु गुरै बिफांफोराव थायो आरोना बियो। ओ बेखौ अरनानै बिथांमोना जायो आरोना बियो।
औ औ
जानानै जानानै आरो बिथांमोनहा मा खालामो जानायखौ जोङो जेब्ला दंफांफोरखौ जोङो दानो आरो दंफां दाननानै ओ जों बेखौ दोनना दोनना होनावहा बे एम्फौआ बेखौ जानानै थायो आरो बेयावनो। ओमफ्राय जों जेब्ला दंफांखौ जों बननो थाखाय बानायो दानो अब्लानो जों बे एम्फौखौ मोननो हायो आरोना ओमफ्राय बेहाय खिफोरबो जेबो थाया बिदिनो दडाइरेक्ट जोङो एवनानै एवना जायो आरो।
औ
एवना जायो नङाबा बाथोन देनाबो जायो माखासेफोरा नाथाय बेखौ एवना जायो आरो ना गथाहै गोथाव जायो आरो इयो औ आरो बेबायदि बिदिनो दंबावो जेरै गु सेंग्रा गुसेेंग्राखौबो जायो आरोना जोंनि ओनसोलावबो
औ नंगौ।
खौ जोङो ओ बे जेब्ला बैसागुनि सिगां मा मास होनो बेखौ सैथो मास ना? औ बे फा गुन सैदो सैथो बे मा बे दानावहा जों बे गुसेंग्रा बा गुसेंग्राखौ जोङो दुब्लि फोथारफोरावहा जों जाव थाङो आरो खबाइ लानानै खबाइयावहा बेखौ होयो ओमफ्राय खबायखौ होथेनो थाखाय जोङोबो नारेंखल बे नारेंखल थाय नङा नारेंखलनि ओ बे जानाय जों गारनाय जिथुबा थायो बाख्ला बेजों खोबथेना खोबथेना लायो आरोना ओमफ्राय जों जावनो थाङो खदाल लानानै जावनानै जों लाना फैयोबा बिदिनो हमो आरो गु- गुसेेंग्राखौ आरो बेफोरो मेजेम जायो आरो बे समावहा जानो थाखाय गोथाव जायो। आरो बेबायदिनो ओइ जिथुबा बालाफोर थायो नङा दैसा जिंफ्रावहा बाला गारलांनाय बे बालायावबो बे गुसेंग्राफ्रा बेयावबो खुरखाना थायो आरो बेयावबो गुदुं बानायनानै अ बिनिया बांसिन मोजांसिन जायो गोथावसिन जायो आरो आरो बालानि गुसेंग्राफ्रा बे गिदिर गिदिरबो जायो आरो ना जोंनि दुब्लि फोथाराव मोननायनि ख्रुयबो गिदिर जायो आरो बेु सेंग्रायाबो जोबोद मोजां थानो गोथाव जोबोद गोथाव मोनजायो आरो ना। आरो बेबायदिनो ओ एम्फौ होनोब्लाथ आरो बेफोरनोसै आरोना नोंथां जेरै बैसागु बोथोर समावहा जेब्ला गोदान गोदान बिलाइ खिलि जेनो बे जोंनि फाख्रि बिलाइफ्रा खिलियोना गोदान गोदानहै अब्लानिया जोङो बे बरबिया होननाय एम्फौ आरोना बिरना फैयोना बेयो जों बरबिया होन बुङो आरोना‌।
औ औ नंगौ
बे एम्फौखौबो जों बुस्राहैयो आरो मोनायावहा बियो मोनायावसो बिरो नालाय खोमसियाव खोमसि ओमफ्राय बिलिफां समाव आरो। से औ बे टाइम बे समावहा जेब्ला बियो बा बाफैयो बिलाइखौ जानो थाखाय बेनि सोदोबखौ खोनाखायो बे बिरनायनि सोदोबखौ ओमफ्राय बेयो बे खौबो जोङो गा दान्दा गोलाव औवानि दान्दा गोलाव लानानै जों बु बुस्रिहैयो आरो। बे बुस्रिनायावनो बे गोगलैयो गाहायावहा अब्लानो जोङो खननानै बेखौ जोङो ओ माबायावहा सारायाव थावजों एवो एवनानै जों बिदिनो बाथोनफोर दैयो माब्लाबा माब्लाबा बिदिनो ओंख्रिफ्राव गारज्लानानै अनलाफोराव गारज्लानानै जानाय जायो आरोना औ बेबो जोबोद मेजेम गोनां गोथाव आरोना जोबोद गोथाव जायो औ आरो बेबायदिनोसै आरो बाथोननि खोथा बाथ' आरो जों ओ गोरै ना फोर नास्रि नाफोरखौ जोङो मोजाङै सावनानै बानलु सामब्राम गुफुर गोजाफोर होनानै जों देनानै ओंखाम गोजांफोरजों बा बिदि जानाय जायो आरोना नों थां ओम बिदिबा जोंहा समा जाबाय नोंथां। जों दोनथ'लायनोसै बिदिबा औ औ दे